हेल नोंथां
औ नोंथां
खोनादो ना नोंथां
खोनादों खोनादों औ
औ औ औ बिदिब्ला मोजांथां मोजां मोजां बिदिब्ला जों दिनै जौ लोंनाय बर'फोरा जौ लोंनायनि सायाव रायज्लायनो सै नोंथां
औ जायो नोंथां
जेरै गोरान गिसि जौ बेलाथि माजों माजों लोङो जौजों
औ ओमफ्राय आरो बेखौ जों मायाव मायाव जों औ ओ माखासे बायदिसिना फोरबोफोराव बाहायो बे बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनोसै होबा न।
नंगौ नोंथां जागोन नोंथां औ
दा जौ होनोबा नोंथां जों बांसिन गामियाव थानाय हिसाबै जोङो जौ गोरानजों जौ गिसिनखौ मोनथिनाय जायो आरोना बिथां आरो जौ गोरानखौ आलदा आलदा जायगायाव सेरेबबो होनो
नंगौ
होनो बिदिनो मेरला नाम दं आरो नोंथां औ आरो जोङो जौगिसिखौ जों बानायो जेनेबा जों गावनो बानायनानै लोंनाय जायो आरो जेरै जों जौखौ जौसि बेखौबो जोङो माबाजों लोंनो हायो डाइरेक्टलिबो जों लोङो आरो सोरबा सोरबा एसे बैसो जानायफोरा गोजां बोथोरावहाय जौ गिसिखौ फुदुंनानैबो लोंङो थां
नंगौ नंगौ
औ औ दा नोंथाङा एसे बुंनाय जौवनि बागै
औ जौ होनोबाथ आरो जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जों लोंबोनाय बा गावनो दिहुननानै लानाय माबायदि बानायो दा बिनि माखासे आरब खान्थि फोरखौ जों ना ओ गावसोर गावबा गावनो माने बयबो मिथिखागौ ओ ओमफ्राय बे जौखौ बानायनो थाखाय जोंहा मोनसे ओ जायखौ मुलि एमाव होनो। बे एम मुलिखौबो जों गाव गावनो मिथिंगानिफ्राय बायदिसिन। सिना ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ बा बिबार बायदिसिना गथायनानै जों बानायनानै लानायखौ जों ओ नुनो मोनदो। दों थिग बदिनो बै एम जोंनो जोङो ओ जौखौ बानायनानै जोङो ओ माइरंखौ संनानै जों बेयाव माइरङाव अ माइरंखौ संनानै बेयाव ओंखामाव उम जौ उम एमखौ होनानै जो जौ बानायनानै जोङो लोगोसे जोङो जौगिसिखौ जों थोंजों लोङो बिनि उनाव जोङो जौ गोरान जायखौ सेरेब होनो।
नोंगौ नोंथां
ओ बिनि फ्रायनो बानायो आरो लोगोसे जोङो ओ बर आरिफोरनि गुबै ओ जायखौ जोङो जिटे ओ जि आइटेकबो मोननो हाबाय। बियो जाहैबाय मा ओ माइब्रा बिदि। बै बेखौबो जोङो एम होनानैनो
नोंगथां
बा ओ बानायो आरो। थिग बेबायदिनो बेयो ओज जौआ ओ जौखौ जोङो गावसोर बा ओ मानसिफ्रा लोंनायनि अनगायैबो जोङो ओ इसोर सिबिनायावबो जोङो बाहायबोदों।
औ नोंथां।
गोदोनि ओ समाव जोङो इसोर सिबिनाय समाव जों बेखौ ओ जौखौबो बावबोदों लोगोसे आरो जोङो ओ थैनानै थांनाय सुबुंफोरनोबो जोङो ओ इसि जायखौ बावनाय बुङो जों बेयाव जौ ओ जौ गिसि जौ गोरान माइब्रा बिदै बेफोर गासैखौबो जोङो बावनानै होयो उम लोगोसे आरो जो औ नोंथां।
बे नों बुंनाय बायदियानो। जेरैहाय माने फोर औबा औबावहाय माने फुजा होनायफोरावहाय जौखौ जों बावो होननाया नंगौ नोंथां बे नंगौ सैथो ओमफ्राय आरो जेनबा बे गोथैफोरनो बावउनाय होननायाबो नंगौ। ओ माने सारादुबाबो थैखालिबो हरनाय जायो। जौखौहाय। औ आरो जेनेबा जों जौखौहाय जेनेबा मेरला नियम दं जेरै हाबायावबो जुदि हिनजाव नायनो थाङोबा बेयावबो जौ लांफानांगौ नङा होमबा नोंथां। बेबो दङ औ आरो हाबायाव बेहाय ओंखाम संग्राफोरनोबो जौ बिसिनि थाखाय दोन होखानांगौ जायो मोनसे नियम बायदिय औ-औ बेफोरबायदिनो जौखौ मेलला रोखोमाव लोंनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोंहा दा फैनानै जोंहा मरदार जाबाय। फै नालाय नङा होमबा नोथां। जों जौखौबो जोङो जौ बेलाथिजों लोङो आरो बेला मानसे फुसा मेरला रोखोमनि दं कुवालिटि लानानै।
औ।
बियारबो बियारबो लोङो जों। बियारखौबो लोंङो जायो नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ।
औ बेफोरो माने जोंनि दा मडार्न जुगाव फैफानाय जाबाय आरो। दानि मानसिफोरा माने बेखौ बांसिन लोंनाय जायो आरो फैसा गोनांफोरा
औ नंगौ मानोना बेसेनाव गोसा नालाय बेयो औ।
बेखौ लोंबाय बि जौ बिलाथिखौ लोंबाय थाबा गोबाव समनि थाखाय लं टार्मावहाय जों नायोबा बेहा जे देहानि खहा दङ बेखौ बिथाङा सानला। नङा होनबा नोंथां? फैसा गोनांखाय बिसोर सानस्लाबनो हाला आरो बेखौ जेब्ला जायो अब्लासो सानफिननो गोनां जायो आरो बिसोरो
औ नंगौ।
जोंहा जेरै जौ गोरानखौ जोंङो मानसिफ्रा हाय प्रेसार गोनांफ्रा जौ हाय प्रेसारा खमाय लोंनानैबो लोंङो
औ नोंगौ नोंगौ।
हाय प्रेसार गोनांफ्रा जौगिसिखौबो लोङा बारा जोंनिथिं आरो जिखौ जोंङो नुनो मोनदों बे औ। माने लोंनाया माने एसे रेस्ट्रिकसन गोनां बायदि दं आरो।
औ नंग
सोरबा सोरबा देहाखौ लानानै औ
औ औ बिबायदिनो जोंङो अ जौ खौ जोंङो एकदम ओ बर'फोरनि मोनफ्रोम हाबाफोरावनो जोंङो बाहायो जेरै हाबा हुखाफोराव जों हाबा जा बा माबा मोनसे ओ फोरबो जा बा सोरनिबा नखराव माबा मोनसे सा खावरि बादालि अ जा जोंबा अ दुब्लियाव माबा मोनसे हाबा मावोबा बहाबा मोनसे माबा मोनसे ओ खामानि जयै मावलायोब्ला जों बेखौ जिउखौ माने नांथारगौ होनानाय बायदि मोनसे आरो जों बाहायथारो ओ थिगबायदिनो जोंङो ओ माने गोबां खिन्थु जोंङो जौखौ बांद्राय बाहायो ब्ला बियो देहानि थाखाय गाज्रि। ओ जोंनि देहा बबेबा सावस्रिखौ ओ सिलिंखार बा ओ खहा खालामो नाथाय ओ गोदो गोदायनि मानसिफ्रा माने मुलि बायदि बे मुलि बायदियैबो बाहायबोदों। औ मोदोम साखु सुखु जायोब्ला जों आ खामानि मावनानै फ्राय मोनाबिलियाव औ एसे खाबसे लोंनानै होयोब्ला माने सानाय सुनाय बायदिफोरा ओ स्रां मोनो थाय हराव माने मोजां एकदम सान्थियै उन्दुनो हायो। होननानै होनो आरो ओमफ्राय लोगोसे आरो जौ गिसिखौ जोङो गरम बोथोराव ओ बोरैबा जानानै जुदि हासुदैफ्रा गोजा जायोब्ला ओ बै समाव खौबो जोङो जौ गिसिखौ माने एसे खपसेफोर माने लोंनो होयो आरो लोङो अब्लानिया ओ जोंनि जा हासुनाय एबा बियो मोजां क्लियार जायो।
दा बे औ नोंथां औ नोंथां बुंनाय बायदि दा जेरै फ्राय गरम बोथोराव खासुदैफ्रा थिग जायाबा एसे लोंनाय होननाया जोंनियावबो लोङो नोंथां। खिन्थु जोंना बे जौखौहाय जोङो माने एसे गोग्खैखौसो लोङो माने बारादाय गोसा थारखौ जों लया माने जौआ थ देलाङावथ गोखै जानाया बिराद खमन नङा होनबा नोंथां। जौ गिसि औ जौ संनाया बे गै बै गो खैखौसो लोङो माने बे गोखैखौसो लोंनाय जायो जोंनियावहाय माने ओरैनो बे दस लोङा बे गोखैखौहाय साबसि जायो होननानै बेखौ लोंनाय जायो आरो
औ औ औ जोंनिथिं औ बे गि जोंनिथिं बिदि गोखैै जों माने खोथा गैया आरोना खि जाया एसे मोजां ओ एसेखां हा माने जौ बिदैखौनो लों ओ आरो लोंहोयो औ बेबायदिनो
पार्टिफोर जाबावो थ जों जौ लोङो नडा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ।
जौ खौबो जों दानो औ पार्टि मोनसेयावहाय जोंङो माने मोन सेल जौ लोंला आरो। बेयाव गिसि थागोन औ आ खालाव गिसि थागोन गोरान थागोन गोजानि लोंग्राया गोजानि लोंगोन बियार लोंग्राया बियार लोंगोन बे बायदि आरो आरो बैसा सागुआवहाय बांसिन जोंङो माइब्राखौ प्रिफार खालामनाय जायो नंङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां औ स्पिसियेलि माने माइब्राया बैसागोनि थाखाय होननाय बायदि आरो बांसिन ए
मा जौ होनबा माइब्रानि होननाय लोगो लोगो बैस सागुआवहाय माने से माने एसे बेसेन गोनां बेबायदि बेसेन गोसा सिननाय खोनायो।
नंगौ नंगौ माने औ माइब्रानि बिदै होनबासो माने ओ माइ माइब्रा ओमफ्राय आरो माइब्रानि बिदै मोनोबासो बैसागो बायदि नांङो आरोना बै
नोंगौ नोंथां नोंगौ था माने बैसागु बाय माइब्रा गैया बा थाय जोंहा माबा मोनसे गैया गैया
औ माने औ नोंथां आद्रा जायो माने बैसागुआ उम
खायसेया माइब्राखौ जौ लोंङो गिनानै लोंङा नमबा जेरै हाय माने खर' सायो होननानै लोंङा। जायफोरा गोदान गोदानै लों ग्रा बिथां मोनहा माइब्रा खौ बांसिन लोंङो। आरो गोजाम जायफोरा माने गोजाम अलरेडि बैसागु गागि लोंख्रुबग्रा जाख्रुबग्रा बिद थांमोनहा माने माइब्रा खौ लोंनाय जाया आरो बारा
नंगौ खर'सायो अ नंगौ थाबनो माने बियो ओ जेनेबा दै होआलासिनो दडायरेक्ट एकदम पियर दिहुननाय नालाय ओंखायनो थाब नांङो औ बेनि थाखाय गोबां लोंनो हाया जाहैबाय
नंगौ ओनथां नंगौ खिन्थु साबसिन होननानै आं बुंगोन आरो जुदि इसेल' लोङो होननानै थायोबा माइब्राया गोथावसिन माने थेेजसिन माने बेजों जाग्रा नांदेर हाया होननानैबो जों बुंनो हागोन आरो
नंगौ नंगौ औ बिनि गोथावसिन गोदै गोदैसिन जायो
औ जों जौ गोरान लोङोबा जोंनो जाग्रा नांफागौ जायो बेजोंहाय बेखौहाय खहाब होनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
अ औ खिन्थु माइ नाङा आरोखि
औ मायब्राया माने ओ गावनो गोदै गोथाव ओ माने आलदा मोनसे बिनि थावनाय बा गोथाव दं आरो नाथाय आलदा आलदा जौफोरा थ बेबायदि ओ ओ गोदै जाया जेनेबा ओ जौ गोरानाबोथ गोदै जाला बियो मोनसे हाल जायो फे निसा नांहोयो ओमफ्राय ओ माथानि फोराबो जोंनो नांगौ बायदि बिदि बादि जाया मालाबा हबेबा गो गोखै मालाबा एसे गोखा, मालाबा एसे फादोब बायदिसिना माने जायो आरो औ
अ बिदिब्ला नों थां दिनै समाबो जाबाय बेसेयाव दोनथसै नामा नोंथां?
औ दे जायो दे नोंथां मालाबा आरो सम मोनोब्ला मोजाङै गुवारै सावराय बावनोसै
जागोन नोंथां जागोन जागोन।